मा ओंख्रि जाखो आगै
माबासो खा मा होनो मा होनोथाय बे सजना बिलाइ सजना बिलाइ ओंख्रि गोबाब ओमफ्राय माबा पथल फाजा
ए
नोंस्रा
जोंहा दहायनि मैथा ना ओमफाय फिन्दि फाजा आलु भाजा भाजा भाजासो जाखांबाय
ए
जाखांबाय
उम जाखांबाय
उमबो जासांबाय जाखांनानै आंनि उन्दुग्रा खथायाव दङ
उम जेरावबो थाङाखै
थाङा। गोसोम जायो सान्दुं गोसायाव ओंखारनो हाया मायसुं बेरो।
मालाय गोसोम जाजानो गिनानैनो बाहेराव ओंखारा नामा।
उम नुस न'खथायाव थाबाय थानानै गुफुर जागोनखाय आङो।
नोंहा रां खामायनाया बेसे बुरजा मोनखो माइ गायनाया रांखामायाखै
गैया
मानो ओरैनसो गायदों नामा?
हुम
ओरैनोसो गायदों
उम
ए ए न'आवलाय मालाथो फैगोन नोंलाय?
गाबोन बेलासियाव
ए ए मेथाय लाबो दे गोथावनो
उम मा मेथाय मोननोसै गावसिनि दखानावनो दंजोबखायो
जोंना गलायाव आलदासो मोनोना आलादा मेथायखौ लाङनानै लाबोदोब्रा नों गोजानाव दंहैयोना नों बिब'खौनो एसेबो अनथारा।
मा आलदा मोनगोन दे
बिब'खौ एसेबो अनथारा
मा मेथाइ लांनो दे बुंहरदो नों खोन्थादो
ओरैनो नों आंखौ थगायदों दा खानाय हास'बबाय होननानै आं मोनथिखादों। नोंनि नङा होननानै
आं नोंखौ मानो थगायनांगौ आइ फोथाया नोङो
बे खानाया नोंनि नंखाया खर'आ नोंनि नंखाया नोंनि खानाया नंखाया आं मोथिखायो
आइयै मा मेगनजों मा मेगनजों बिदि बुंखो ओमफ्राय।
आं थाइनै मेगनजों नायनानै बिदि बुंदों आंनि थाइनै मेगनजों नायनानै नोंनि खानाया बिदि नंखाया
नों आंखौ हाजारखि थगाय नुगोन दा उम नुगोन दा उम नोंखि मालाबा बिदि हास ग्रा।
नंगौ साननायनि होलायाखै बे जोंखौ थं गायनो हायो नोंओ आंखौ हाया।
आं हामनो हाया।
उमहो नों होनखायाखै आं खोनासंआ
आं होनबालाय गाबोन हास'ना थांमारगोन नोंसोर फोथाया दा।
नों राजि गैयाबा मालाया नोंनि खानाइखौ जाला माला हास'नो हाया मोनथिबाय। नों सिंग्रायाबो राजि जानांगोन होनबासो हास'नो हागोन।
आं मिन्थिखायोनो नों आं बिमानैनि खोथा दानो हाया होननानै।
उम
बिमानैआ दानो सिनना होनांगौबा आं खोथा माबानो हाया मिथिगौ नों। खनसे बिदिनो हास' खांखाबाय आंखौ बेसेबां हास'दों आं थाफै जेनन्नायाव।
दाथ' बिदि हास'वाखैना दाथ' हास'वाखैना? दाथ' मानो नों थगायखो? एलायथो एलायथो।
हास'नो थिन गासिनो ओमफाय मालाबा हास'ना होथारगोन बेयो।
नोंथ' गाबोननो न'आव फैगोन ना नोंखौ हास'स्लाबनो हाखाला ना। मालाबा हासबा हासो जाबाय बे नोंनि खोथासै।
गाबोन हास'नानै थांगोन आं होनबा नों फोथया दा।
फोथाया नों गारग्रा नंखा खाया नों आइयै आं स'आ लायखादों दाख्लै। मा गारगोन नोंलाय फिसा गारगोन आरो।
बिसि बांनो फट'क आव जा नुदों बेसि बांनो हा सिनगोन आं।
जानो हाया बियो माला बाबो जानो हाया।
था फोथायाबा।
जानो हाया
मा जानो हाया बेलाय।
सोरना गं बायदों होनदों? नोंना?
हो हो बे माबायानो
ऐ मिन्थि खाबाय आं दे।
बेनो मा बेयाव रायलाय नायाव बुंहरदों मा रायलायगोन मा मागोन बे खौनो हरबाय माथो नोंसिना मोसौ ना गं बायदों नो मा खालामखो मोसौ गं बायनायखौ होन हरदों। आहाबो होबाय खेलाय हरबाय आंबो।
नोंहा मोसौ गंखौ फानहैनो हायामोन रां खामायनो हागौमोन।
हो?
रां खामायनो हागौमोन मोसौ गंखौ फानहै नायाबो नोङो बायनायखौ गान्दा गं होननानै।
हा फानहै खादोंना।
ऐ राङा बेसे बुरजा मोनबोखो?
रां आ माबा मा होनो बेथ' माबानिसो नालाय मोसौ निसो नालाय मोसौ गायनिसो नालाय मोसौ खौनो फानहैदों गंखौबो फानदों।
ए मोजां बुरजा मोनबो थारबाय होनबाथ' राङा?
मोसौ आथ' बिमासो नालाय एसे बुरै जाबाय मोनना बेखायनो बारा दाम मोनासै जि रोजाल' मोनदों मोसौखौ ओमफ्राय
बा
गङा नैजि
जि रोजा मोनबाव दोंसो। मोजां दे बिदिनो जानांगौ।
बे सासेया दहाय सोंहर नाया नांगौ मोननो गावनो।
ए गाव बायगौ मोन? गावनाव बेनाव राङानो गैया। राङानो गैया बेनाव माजों बायगौ मोन बेलाय।
जानो दाखालि बुंहरासै बियो दिनैसो
राङानो थाया बिसिनाव। मारै बायनो हागोनसै बिसोरलाय।
सोर निफ्राय मोनथिना सोंहरला बायखो
जानो सिखावफ्रा मिथियो सिखावसो मोनदां बाराबा खावनो थांनायाव बेनो सिफायनानै फैदों दां जोंखौ।
उम जानोबो हागौ। नंखा
खावनो थांदोंमोन बे नङाबालाय बोरै मिथिनो बे।
औ।
ओंखायनो बायनो बिफ्लादोंमोन बियो। ओरैनो मोनगौबानो।
खावला बायो ना बिसोरो जानला मानलानो।
औ। दाथ' बिसोरनो रांनि आंखालखा। खामानियावथ' गैखाया उदायखाया।
ओम जानबुं नायै नायै।
दैज्लां बोथोर खमसे खम मानसिफोरनाव आलि खोनाय आलि दाननाय खामला मावहैबा मेरला मोनो बि सोर सानसेयावनो सानसेयावनो बाजौखा बिसिनाथ' हौवाफोरना आरो
जानबुंसो नायबाय थायो बिसोरो ओरैनो। उन्दुनानैसो थाबाय
माबा जोलुर गेलेदोंनो गेलेगासिनोनो गाबोनबो गेलेगोननो।
ए बादायलायनाय जादोंमोन दां जोलुर गेलेनाया मोनसे गामिजों दाख्लै जादोंमोन।
ए समान समानसो होनदो नामाथाय
मिथिया आंखौ सासे बे आगैया नायनो लिंदोंमोन आं थाङासै बानानै। मेंनाय मोननानै था गोजानबो जायोना थाबायलांनो बायो आङो सान्दुं गोसायाव।
गाबोनहाय माबायाव खिसान बाजाराव होनदों नामा?
ए मिथिया आङो।
हरदों दा माबायाव
औ नुखादोंमोन आं नुनायालाय औ।
गाबोनहायबो जागोननो।
बारा नायनो बायोलां।
आंबो इन्ट्रेस्ट मोना बारा।
मोजां मोनो आङो। माबाखौ ओमफायो जोलुरखौ आं मोजां मोनो। ओमफाय गोजानाव थांनो बायो आं खाथिनिखौ नायनो लुगैयो आं।
जोनायाव एसे माबा जाबासो इन्ट्रेस्ट जाबासो नायनो मोजां मोनो। औ।
औ।
ओमफ्राय बारा बरिं बाथाय
बे जोंनि खाथिनि फरायसालि खाथिनि फरायसालिनि फोथाराव जाग्रायावनो देन नायो आं ङो। बेयावबा नायनो मोजां मोनो। लोगोफोरबो थाङोना गासिबो। जाथ'वा दानो एसे गोबाव नांबावगौ।
ए।
उम। दानो जाथ'वा बेनिया।
ओं।
गोजानावनो थांनो लुबैबाबो जाला माथो।
बायो बायोसो आं दाना।
उम आंहा दा जि माबा माबा बायनांगौमोन
काजलगाव बाजाराव मालाबा थांनांगौ र' ज'नो
बाजाराव थांनो आंहा राङानो गैया माजों थांनो नोंससो माइ गायो मालाय आंहा जेबो गाया माइबो गाया जेबो गायनोबो रोङा माजों
गैया माय गायबाबो गैया लाब गैया
गैया आंहा जेबो गैया
दावराव खोनादों नामा नों
खोनायाखैमोन खोनानायालाय
ए बेयाव रायलायगासिनो दं
आंहाबो दा उन्दुनोसै न'आवनो ' खाथायावनो थाबाय थायो आं
मालाय नोंहा गोसोम जाजानो गिनानै सान्दुं सान्दुं ओंखारा
ओम दाख्लै ओम मोसानाय मावबादा लादोंमोन ना बेयाव थांनानै माबायदि जादों
सानफ्रामबो साइकेलजोंसो थाङो आङो अखा हाबाबो हाब्रु माबो सान्दुं दुंबाबो आंखौ रावबो लांफायानो सोंनाबो ओंखायनो हारसिं थाङो आं
ओम थांनायावल'सो दा नोङो मोसानायाथ' सायख्लुमसो
लामायाबो एसे गिथाव गोथाव जायो जायगायाबो हाब्रु
मोनाबोलायो मोना बोलायो नामा?
हमबाबो हाब्रुबाबो थांदोंमोन आं
ओम
ओमफ्राय माखासे आब' मोनखौ' जि रागा जोंदों आरो आं
ए
माने बिसोरो आदा मोनजों जि एदावलायबाय थायो जंखायलायबाय थायो आखाय हमलायबाय थायो खावलायाव एरलायो
ए
ओमफ्राय आङो रागा जोंदों आरो
हामानोथो बिदि बानाय
आंहा नायनो बाथारोबो बिदिखौ
उन्दै दुइसिनफोरखौ उन्दैफोरखौ बुजायनांगौसो
उम आब'मोना गावसोरसो गावसोरानो बेबायदि जोंखौसो बा माबानांगौ गावसोरनो बिदि दिन्थियो आब'मोना ओमफ्राय आगै आगै मोना सोलोङोना
उम
बिदि नुबा
बिदिनोलोय जायबा जाय बिदिनो दङ माथो बुंबावनो सोरखौ मा बुं
आब'मोनखौनो ओंखामबो संहोदों जोङो जों मावा होननानै
ए संदों ओमफ्राय
संदों एसे रागा जोंलाय लायदों खोमा संनाया बिदिनो जाबाय गोथाव बारा आंथ' मिथिया गावस्रा बेदर दंमोन बेदराबा माबायदि जाखो गावसोर संनायाबा
बेदरालाय मा बेदरमोन
अमामोन
ए नोंथ'